औ
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं?
औ आं ओरैनो दङ नोंथां।
औ ओ नोंथांजोंहाय आङो मोनसे बे आयदानि सायाव रायज्लायनो होन्नानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ जागोन नोंथां।
औ जोंना आयदायानो जाहैबाय जेरै दावबायदिंनाय जोंनि सुबुंफोरा थ' माने गोबां दावबायदिंनानै मोजां मोनो नङा होमब्ला नोंथां ओ बिदिनो जोंहा दावबायदिंनानै जोंनि गोसोफोरा माबायदि गोजोन्नाय मोनो आरो दावबायदिंनानै जोंहा मा मा मुलाम्फा जायो दावबायदिंनानै बेहाय जोङो मा मा ओ नुथाइ नुनो मोनो बेनि बागै ओ नोंथांजोंहाय एसे सा सावरायलायनोसै ओ ओबिदिब्ला ओ नोंथाङानोओ थाङानो सिगाङावहाय एसे फोरमायनानै होग्रोदो।
औ जागोन थिग बेबायदिनो जोंहा माने दावबायनाय होनोब्ला ओ माने दावबायनाय होनोब्ला माने बयबो सुबुङानो माने दावबायनो गोसो जाया। आरो माने दावबायनो थांनो होनोब्ला माने गोसोफोरखौ गोसोनि खुसिखौ माने जों लाग' लाख' हाया आरो नोंथां औ जों माने माला थांनानै माला थांनानै जोङो माला मोनहैगोन जोङो बेबायदि जायो आरो जोंनि गोसोफोरा। औ बेबायदिनो जोंहा माने आथिखालाव जोंहा माने गोबां माने रांखावरिनि आंखाल गैयिनि थाखायनो माने गोबां सुबुंफोरा माने गोबां माने दावबाय्रा जाबाय आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा खाथि खालानिखौथ' बेराय थायो बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां माने गोजान गोजान जायगाफोरावबो बेरायनो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ जेरैहाय बेबायदिनो जोंहा औ जोंहा थाइलेण्ड डुबाइ बेफोरबायदियाव माने गोबां जोङो माने बेरायनो थांनायखौ दा नुगासिनो आरो नोंथां। औ मानोना ओजानि माने औ समायना नु थाइफोरा ओजानि मानि जायगाफोरा जोबोद समायना बेनिखायनो माने जोंनि सुबुंफोरा माने ओजाहाय थांनानै माने जोबोद माने मोजां मोनो आरो औ नाथाय जोंनि आसामावथ' माने बे बेफोरबायदि बांद्राय माने समायना रमायना जायगा गैया होननानै जों बुंनो हायो। औ बेबायदिनो जोंहा मानि दावबायनो था थाङोब्ला जोङो माने गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो। औ गोबां माने जोंहा औ माने सोलोंथाइबो जोङो मोननो हायो आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जों। जोंहा माने जोङो ओरैहाय नुनो मोनोदि जोंहा माने गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायनो थांनानै माने बैसोरनि माने औ ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौ गाननानै फट'स साफायना लानाय बे फोरफोरबायदिखौबो जोङो गोबां नुनो मोनो आरो औ बेबायदिनो माने दउ थायनाया माने जोंनि माने सुबुं सोरनि मोनसे माबा जालांबाय आरो नोंथां औ बेनिखायनो माने जोंहा गोसो गोसोनि दुखुफोर गोसोआव दुखुफोर दङब्लाबो जोङो बेखौ माने दसे सम दोनथ'नानैबाबो जोङो माने दावबायनो थाङोब्ला जोंनि गोसोफोरा माने स्रां मोनो आरो नोंथां औ औ बेनि अनगायैबो जों थारमाने दावबायनाय होनोब्लाथ' जोंहा माने बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दावबायनाय दावबाय थाङो जेरैहाय जोङो न'नि न'खरनिफोरजोंबो लोगोफोरजोंबो ओमफ्राय जोंहा बेबायदिनो सुखु स्कुल कलेजफोरनिफ्रायबो जोङो माने दावबायनो थाङो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने स्कुल कलेजनिफ्राय दावबायनो थाङो होनोब्ला जोंहा मानिे जोङो प्रेकटिकेल फोरनि थाखाय जोंखौ माने स्कुल कलेजनिफ्राय दावबायनो लांनाय जायो आरो नों थ औ बेहाय माने बेनि जोंहा माने औ जोंहा दा प्रेक्टिकेलनि थाखाय दावबायनोलाङो नालाय जोंहा बेनिखायनो जोंहा बेनि माने बै जायगायाव मा दं मा गैया जों बेफोरखौ मोजाङै नोजोर हो नोजोर होनानै नायखानानै लानांगौ जायोैबाय आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोङो माने बेखौ जोङो प्रजेक्टआव बेखौ लिरनांगौ लिरनांगौ आरो नोंथां औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने बेबायदिनो जोंहा न'खरनि सुबुंफोराथ' बांद्राय सम होनो हाया नालाय बेनिखायनो जोङो माने लोगोफोरजों माने जोङो बेबायदिनो सम मोनोब्ला जोङो माने दसे सम जोङो माने बे दावबायनो ओंखारलाङो आरो नोंथां औ औ बेबायदिनो जोंहा माने जों दावबायोब्ला गोबां सोलोंथाइ मोननो हायो औ बेबायदिनो जोङो माने न' सिंफोराव थाबाय थायोब्ला जोंहा माने जों बाहहेरनि बारहावा बेफोरखौ जोङो माने मिथिनो हाया आरो नोंथां औ बायजोआव ओंखारलाङोब्लासो जोङो माने बेबायदिनो माने जोंहा गुबुन गुबुन मानिे गुबुन हादोरफोरनि बा बाथ्रा मिथियो गुबुननि माने बाथ्रा मिथियो औ बेबायदिनो गोबां माने जोंहा बाथ्रा मिथिनो हायो जों सोलोंनो हायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा दावबायनो थाङोब्लाबो जोंहा माने दा दानि जुगाव जोंहा जेबो माने औ बेबायदि औ जोंहा गासैखौबो जोङो माने मबाइलनि लकेसन मबाइलजों ल लकेसन नायै नायैनोसों दावबायनो थांनो हायो आरो नोंथां औ गोदोहायथ' बेफोरबायदि बांद्राय सुबिदा गैयामोन नाथाय जोंहा दानि जुगावथ' माने बेबायदिनो गोबां माने गोजान गोजान जायगायाव दावबायनो थाङोब्लाबो जोंहा गारि मथर क्टरनिबो आं
औ
गैला जायाखौ बे मबाइलाव लकेसन नायनानैनो जों माथिं दं माथिं गैया बे माने नायनानै जोङो थांनो हाखायो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा माने बे बि गोजान गोजान माने रांखावरिनि आंखाल गैयिनि थाखायनो माने सुबुंफोरा बेबायदिनो जोंहा बांसिनै फ्लाइटफोरजों माने दावबायनो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ गोदोहाय थ' जोंना बांसिन माने ट्रेनफोरजोंसो थाङोमोन होननानै जों खोनायो औ बेबायदिनो जोंहा माने दानि जुगाव माने बांसिनानो जोंहा फ्लाइटफोरजोंसो दावबायो आरो नों औ बेनिखायनो जोंहा दावबायोब्ला जों गो बां सोलोंथाइ मोननो हायो जोङो दावबायनो थांनानै जोंहा बेनि बेनि जोङो माने समायना रमायना नुथाइफोरखौ जोङो माने न'आव फैनानै न'नि सुबुं फोरनो फोरमायफैनो हानायानो मानि जोंनि सोलों सोलोंथाइ आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङाबो माने दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
औ जागोन नोंथां ओ जे जोंना दावबायनायनि सोमोन्दै नोंथाङानो गोबां बुंलांखाबाय अब्लाबो आं एसे संथाबैबाबो एबा संद'यैबाबो एसे फोरमायनानै होनोसै नोंथांनि सिगाङावहाय ओ जेरै जोंहा ओ दावबायदिंनायाव जोंना गोबां सुबुंफोरानो गोसो गुदुं बिदिनो जोंना गोबां सुबुंफोरानो दावबायो जेरै जोंबो दावबायो माने दावबायनानै माने गोसो- -नि गोजोननाय एबा गोसोनि खुसिखौ जोङो लानो हायो आरो नोंथां ओ जेरै जोङो साननानै थायो बेसेबांबा सिगांनो जों बे जायगायाव दावबायनो थांगोन होननानै ओ जुदि जोङो बै साननानै थानाय सिमांखौ बा जाफुंहोनो हायो जों दावबायनो थांनो मोनोब्ला माने जोंनि गोसो आव ओरैबायदि खुसिया माने जों लाखनोनो हाया जोङो गोसोआव दुखु दाहा दंब्लाबो जोङो बावगारो आरो नोंथां बिनिखायनो जोंनि गोसोआहाय दावबायनो मोनोबा गोबां माने गोसो गुदुं जायो आरो जोंना बिदिनो ओ दावबायदिंनायावहाय जोङो गोबां जायगा नुनो मोनो बिदिनो मिथिंगायारि सावगारिफोरखौ जोङो बेलेग बेलेग नुहैनो मोनो बिदिनो आरो हाजो सेरफोराव जों दावबायनो थाङोब्लाथ' जोंना गोबां बिदिनो जोङो सावगारि एबा फटक्सफोर सेबखांनानै लायो नङा होमब्ला नोंथां ओ बेफोरबायदिनो जों मोनसे मेम'रि महरै बेखौ माने फटस सेबखांनानै लानानै फैनानै जोङो बेखौ माने गोबाव सम सिम जों नायबाय थानो हायो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो जुदि न' सिङाव थाबाय थायोमोनब्ला जों बेफोरबायदि दावबायनानै फट' सेबखांनानै जोङो इयुनाव माने नायबाय थानो मोननाय नङामोन नङा होमब्ला नोंथां बेनिखायनो ओ जोङो सम मोनोबा टाइम मोनोब्ला बिदिनो मिलायोब्ला सम मिलायोब्ला जोङो दावबायनो नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बांद्राय न' सिंआव थाबाय थायोब्लाबो जोंहा बाहेरनि जेबो बाथ्रा मिथिया एबा बाहेरनि जेबो नलेज मोना बेनिखायनो जोङो दावबायनो नांगौ दावबायोब्ला जोङो ओ दावबायनायाव जोङो माने गोसोखौनो माने एसे गोरादार खालामनानै लानाय जायो मानो होननानै बुंब्ला जोङो बेलेग मोनसे जायगायाव दावबायनो थांदों नालाय बेनिखायनो जोङो गावनि गोसोखौ एसे दार खालामनानै लानाय जायो बेवहाय जोङो गुबुन मानसि फोरजों जाहाथे थगायजाया आरो जोङो गुबुन मानसिफोरजों माने बिदिनो रांफोरखौ जोङो सिखाव खालामजाया बिनिखायनो जोङो ओ गोसोआवहाय ओ जोङो दाद खालामनानै लानाय जायो ओ जेरावहाय जोङो ओ रायज्लायनो मोनि रावखौबो बुजायनानैहाय जोङो गावनि माने गोसोखौहाय माने दार खालामनानै जोङो रायज्लायनाय जायो नालाय नोंथां जोहा ओ गोबां माने ओ दावबायनो थाङोब्ला जोङो गोबां बेफोरबायदिनो
औ
गोसोफोरखौ गोरा खालामनानै थांनायखायनो जोंङो गोबां सालु जायो आरो बिदिनो रोंनायाबो फैयो ओ जोंहा बिदिनो गुबुन जायगाफोराव दावबायनो थाङोब्ला बिदि जाम्बि जामबा जाहाथे थायोब्ला जोंखौ गुबुन सुबुंफोराहाय गोबां नासय माने सिङाव दोननो ना- -गिरो आरो जोंनि बायदिसिना मुवा जिरादफोरखौ माने बिसोरो सिखाव खालामनो नागिरो बेनिखायनो जोङो ओ दावबायनो थांनायनि सिगां साखा फारा जानाया मोजां जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो जोंहा आथिखालावहाय खाथि खालाफोरावबो गोबां जाव माने दावबायदिंनाय जायगाफोर दङ' नाथाय अब्लाबो जोंनि सुबुंफोराहाय रांखावरिनि आंखाल गैयैखाय आथिखालाव गोबां जाय गोजान गोजान जायगाफोरावसो दावबायनो थाङो जोंना जेरै दडुबाइफोराव थाङोब्ला जोंना गोबां जोंनि जोंनिस्राय माने बिसोरना गोबां आलदा आरो बिसोरना गोबां देभालप जानाय हादोर बेनिखायनो बिसोर बिाव थाङोब्ला माने जोङो गोबां बेफोरबायदिनो बायदिसिना नुथायाइफोरखौनो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां ओ जेरै जोंनाव जोंनि जायगाफोराव एबा जोंनि ओनसोलफोराव माने बेसोरनि बायदि माने ओ जेबो जिरा दानो गैया एबा बेफोरबायदि नायथावना माने समायना बेफोरबायदि जोंनि खाथि खालायाव जों नुनो मोना बेनिखायनो जोङो ओसानो गोजान गो जान जायगायाव जों फ्लाइथफोरजों दावबायनानै थांनायखौ जो मानि नुनो मोनो आरो नोंथां। बिदिनो जोंना आ आथिखालावबो जोंनि हा जोंनि ओनसोलफोरावबो माने गुवाहाटिफोरावबो बिदिनो अ गोबां बेफोरबायदिनो बायदिसिना पार्कफोर एबा दावबायदिनाय बा बेरायनाय बेफोरबायदि गोबां नायथावना नायथावना जायगा फोर ओंखारबाय बेफोरावबो जोंना ओ गोबां दावबायदिंनो थांनो हायो दावबायदिनो थाङोब्ला जोंना बिदिनो ओ मिथिनानै फैनाय एबा गुब हादोरनि जानाय लोंनायफोरखौ जों मोनथिनानै फैनाय आरो बिदिनो बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो ओ रां खावरि दे होनानै द्रेसखौ गाननानैहाय जों फथ' सेबखांनानै लानो लाबोनायफोरखौ जोङो न'खरनि सुबुंफोरनिहाय जोङो खोनथिनानै खोनथिफैनो हायो आरो नोंथां। ओ जेब्ला जोंनि न'खरनि मानसिफोरनो जों खोनथिनो हायो अब्ला जोंबो माने गोसोखौ ओ मोजां मोनो जेन जों दावबायनानै बेफोर माने बेफोरबायदि न'खरनि सुबुंफोरनो खोन थाफैनो हादों होननानैहाय। बेनिखायनो जोंनि जोङो दाव दावबायनो नांगौ मा नो होननानै बुंङोबा दावबायोब्ला गोबां नलेज मोनो आरो गोबां गियानबो मोनो आरो जोङो सालुबो जायो ओ न' सिङाव जाम बि जामथा थाबाय थाबा जेबो जेबो जोंहा रोंनाय नङा आरो दावबायदिंनो माने जों गिनाय जागोन आरो गोसोयावहाय औ। ओ बिदिब्ला नोंथां जोंना ओ रायज्लाय रायज्लायै समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथांजोंहाय दावबायदिंनायनि सोमोन्दै गोबां ओ रायज्लायनो मोननानै एबा नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोन्नाय थाबाय नों
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां औ गोजोन्थों।